हेल औ खोनादों नोंथां
ओ जोंहा जोङोहा दायो दावबायनायनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन। ओ जोङो दावबायनाय होनबोला जोङो मिथियो जे गासैबो जे ओ दाबसे जायगानिफ्राय हा गुबुन दाब दाबसे जायगायाव थांनाय
औ नंगौ
आरो बिदिनो गोबां मानसिफोरा दावबायनायखौहा जों नुयो आरो दावबायनायाहा जोंनि थाखाय माने मोनसे मोजां खामानि आरो
औ नंगौ
मानो होनब्ला जोङो गुबुन दाबसे जायगायावहा थाङोब्ला जोंफोरो नुनो मोनि आरो मिथिनो मोनि बिदि जायगाफोरखौ जोङो मिथियो।
औ नंगौ नोंथां
आरो जोङो बिदिनो गोबां एक्सपिरियेन्सफोरखौहा मोनो।
औ औ
स नोंथाङाबो नोंथांनि मोन्दांथियावहा दावबायनाया मा बिखौ हा फोरमायनो हागोन?
औ नंगौ ओ दावबायनाया थारैनो ओ जोंनि जिउआव मोनसे बियो ओ गोनां बाहागो होननानै आं सानो। बा बेयो जोंनि जिउआव मोनसे जर'खा गोनां,। दावबायनायाव जोङो गोबां बेबायदिनो माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो सोलोंनो हायो बेबायदिनो जोङो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासि सिम जोङो ज दि दावबायोब्ला अब्ला जोङो बै जि जायगायाव थांदों बै जायगानि मानसिफोरनि हारिमु बिसोरनि राव बिसोरनि गाननाय जोमनाय जों बिसोरनि जानाय लोंनाय बेफोरखौ जोङो मोनदांनो हायो आरो जोङो रोंगौथि बेबायदि मोननोहायो। बिनिखायनो जोङो दा दावबायनो नांगौ आरो दावबायनाया जोंनि जिउआव गोनां आरो लोगोसे दावबायनायाव जोङो गोबां बिदिनो माखासे नुयि मोनथियै जों बाथ्राफोरखौ बा बिदिनो गोबांखा खामानिफोरखो जोङो मोनथिनोहायो। नोंथाङा आरो मा बुंबावनोसानो दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा जिउआव दासि बबे बबे बेबायदिनो जायगाफोराव दा-दावबायखो।
आंथ दाहालागै एसेबां माने जायगाफोरावहा दावबायनाय जायाखै आङो थांनाय जादों होनबोला अरुणाचल प्रदेशावहा थांनाय जादों। बिनि अनगा। थ बिदि। ओ दावबायनायफोर जायाखै।
औ औ।
दावबायनायाहा जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मानो होनबा दावबायनायहा जोंनि देहाखौबो माने मोनसे फ्रेस बिदि होयो जेनेबा जोङो मा माब्लबा माब्लाबा बिदिनो जोङो सिन्थाफोराव गोग्लैबोला जोंफोरो बाहेराव बिदिनो बेरायनो थांबोला जोंनि बे सिन्थाफोरखौहा एसेबाबो रेजें खालामनानै होयो आरो जोंफोरो बिदिनो थाबायनो नांगौ। आरो जोङो आथिखालनि मुगायावहा जों नायोब्ला नुयो जे गोबां मानसिफ्रानो दावबायनो मोजां मोनो आरो दावबायनाया मोनसे हबि बायसा जागासिनो मानो होनब्ला मानसिफ्राहा बिदिनो दावबायनानै बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव फोराव थांनानै गोबां बिदिनो ओ मिथिनो मोननिफोरखौबो मिथिनो मोनदों आरो गोबांथार बेबायदिनो एक्सपिरियेन्सफोरखौहा मोनो आरो बेयावहा थानाय बिदिनो जानाय मुवा एक्सप्लर खालामनो मोनो लोगोसे लोगोफोरजोंबो लोगोसे माने इन्जय खालामनो मोनो बिदि दावबायनायफोरावहा आरो जोंफोरो बिदिनो जोंओ दावबायनायावहा जों थांओब्ला ओ जोंफोरो इसेबाबो माने‌ रोंनाय जायो माने जायगाफोरखौहा जोंफोरो माबायदि बेरायनांगौ माबायदिहै जोङो थाबायनांगौ जोङो बेफोरखौबो जोङो रोङो बे दावबायोब्ला आरो। नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन। नोंथाङा मा मा जायगायावहा दावबायखो?
औ नंगौ नोंथां ओ आंबो बेबायदिनो गुबुन गुबुन गोबां जायगाफोराव थाङाखै। दासिम नाथाय जोंनि बिदिनो मेघालया बेफोराव थांबाय आरो लोगोसे बिदिनो बिदि गोबां बेरायनाय जायाखै आरो आंबो। बिदिनो अरुनाचल मेघालया बेफोरावनो आरो लोगोसे जे बेराय दावबायनाय होनना बुङो अब्ला जोङो दहायनो बुंखानाय बादि जोंनि हारिमुखौबो जोङो दिन्थिहैनाय जायो आरो जोंबो बिसोरनि हारिमुखौ जोङो सोलोंनानै लाबोनाय बेबायदि मोनसे खामानिया जायो। आरो गोबां बिदिनो जों सोलोंनो हायो दावबायनायाव जों दावबायनो नांगौ आरो नोंथाङा बुंनायबादि दानि मुगायाव गोबां सुबुंफोरा दावबायनो मोजां मोनो नंगौ मानोना गोबां सुबुं ओनो बिदोनो मेन्टेलिस चिट्रेस बिदि जायो आरो गुबन गुबन। जेंनाजों बेबायदि फुगिनांनो गोनां जायो। बेनिखायनो मानसिफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनो गावनि सं। खौ एंगारनो बा। बिदि गोदान गोदान। जायगा नायनो मोजां मोनो आरो बियो नंगौ। मस दां जोंनि जिउआव बे फोरखौबो नांगौ आरोबाव नोथाङा मा बुंनो सानो बे दावबायनायनि सोमोन्दै?
ओ जोङोहा नुयो जे मानसिफोराहा बिनिनो गुबुन गुबुन जायगाफोरावहा दावबायनायखौ जोङो नुयो आरो जोंफोरो दावबायनायावहा नुयो जे बांसिनानो लोगोफोरजोंहा बिदिनो दावबायनायखौ जों नुयो आरो गाव गायनि नखरनि मानसिफोरजों दावबायनायखौहा जों नुयो आरो ओ जोङो हा दावबायनायाव बिदिनो गुबुन गुबुन बोथोरफोरखौबो जोङो एक्सपिरियेन्स खालामनो मोनो।
औ नंगौ।
दायोहा जोङो नायोब्ला ओ दायोहा जोङो नायोब्ला जोङो मिथियो जे गुबुन जायगानिफ्रायहा जोंनि आसामावहा दायो बेरायफैबोला बिदिनो गोबांथार बिदि गरम बोथोरखौहा मोनगोन। बाथ नाथाय जोङो दायोहा मेघालयावहा बेरायहैबोला जोङो ओ मेघालयानि बोथोरखौहा जों एसेबाबो थान्दा मोनगोन बेबायदिनो जोङो थाबायबोला बिदि बोथोरफोरखौबो जों एक्सपिरियेन्स खालामनो मोनो।
नंगौ।
आरो थाबाय नियावहा जोंफोरो बिदिनो मिथिंगानि समायना बेफोरबायदि सिनारिखौबो जोङो नुनो मोनो मिथिंगाया माबायदि समायना आरो जोंफोरो बिदिनो गोबां बिदिनो जायगाफोरखौहाय जोङो एक्सपिरियेन्स खालामनो मोनो आरो।
नोंगौ थारैनो। नोंथां बुंनाया सैथो जोङो गोबां दावबायनायनि गेजेरजोंबो जोंनि जिउआव गोबां गियान जोङो सोलोंनो हायो। जोङो गोबां बिबदिनो फरायनाय समाव जोङो स्कुल कलेजाव जों जि जायगाफोरखौ फरायनो मोनो बेफोर खौ जोङो दावबायनो मोनोब्ला जिउआव जोङो मोजां मोनो आरो लोगोसे बे जायगायाव थांनानै जों जुदि जोंनि मेगनजोंनो नुहैयोब्ला बे मोनसे जर'खा माने अबिगथा बे बिदि टुरेन्टसो जायो बेनिखायनो मोजां। ओंखायनो दावबायनो नांगौ। आरोबाव नोंथाङा मा बुंनो सानो?
ओ जोङोहा दायो नायब्ला नुयो जे माने बांसिन उन्दै उन्दै जोङो सेंग्रा सिख्लाफोरखौहा जोङो दावबायनायखौ नुयो ओ लोगोसे बिदिनो गोबां बिदिनो बैसो जानायफोराबो बेरायो बाद जोङो दायो नुयोब्ला माने बांसिन बिदिनो फरायफुबाय थानाय बैसोनि लाइमोन बैसोनि मानसिफोरफोरखौहा जोङो बांसिन जोङो दावबायनायफोरखौ नुयो।
औ नंगौ।
उम। ओमफाय नोंथाङा फोरमायनो हागोन ओ
औ। नंगौ दानि मुगायाव जोङो गोबां बिदिनो गाव गायनि नखरखौ लानानै बेरायनाय बा गावनि लोगोफोरजों बेरायनाय बा बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमै बेरायनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो लोगोसे बेबायदिनो गाव हारसिंनो बेरायनायबो बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो गुबुन गुबुन हादरफोरनिफ्रायबो बेरायफैनाय जों नुनो मोनो आरो जोंनि फ्रायबो गुबुन हादरफोराव थाङो। बेफोर नि जाहोनानो जाबाय माने माबा मोनसे सो सोलोंनो हायो जेन गुबुना हादराव हांनानैब्लाबो बिदि जायगा बेरायनानै नायनानै बिसोरनि खालसारफोरखौ आरो बिसोरनि राव हारिमु माबा मोनस जे जों गियान आरजिनो हा हायो आरो लोगोसे दानि जुगाव जि सेंग्रा सिख्लाफोर बेबायदिनो बेरायनाय बेफोरखौ जोङो नुयो नोंथाङा बांसिन सोरजों बेबायदि बेरायनाय जायो?
ओ आंथ' बुंनो थाङोब्ला जि अरुणासलावहा बेरायहैनाय बेयाव आङो जोंनि फेमिलिदोंनो थांदों आंनि मामा बाबामोनदोंनो थांदो आङो। ओ बिनिफाय थ' दायो आङो जेरावहा थायो बे जायगायाव जेनेबा ओ दाबसे जायगानिफ्राय बिदिनो गुबुन दाबसेयाव ओरैनो बेरायहैनो थाखायबा आङो लोगोफोरजों थांनाय जायो आरो।
औ औ
ओमफाय नोंथाङा फोरमायनो हागोन जेनेबा नोंहा इयुनावहा बिदि बेरायनो लुुबैनाय मा माखासे जायगाफोरनि नामफोर
औ नंगौ जिउआवथ' बेरायनो बेबायदिनो थांखि दङ। नाथाय मालाबो बिदि बेरायनो मोनगोन मोनथिला। बिदिनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै जोंनि बिदिनो नर्थइस्ट फोराव थानाय बिबिदि जागाफोराव खाथि खाालाव थांनायनि थांखि दङ आरो बिदिनो गुबुन गुबुन बेफोरबायदि हादरफ्रावबो थांनायनि थांखि दङ नाथाय मा बेफोरखौ बुंनो हाला इयुननि बा थ्रा नाथाय बेफोरबायदि थांखिया दङ। नोंथांनाबो निस य थानो हागौ बेबायदि नोंथांया बुंनो हागोन।
ओ आङोहा बेरायनो होनबोला माने बांसिन आङो हाजो हाला बिदि नेचार गोनांङाव आं बांसिन गाहाम मोनो।
औ
आङोहा बिदि बारा मा होनो लैथोमा गोनां आरो बिदि टाउन सोहोरावहा बिदि थाबायनायखो माने एसेबां लुबैया आरो। औ बांसिन माने आङो जेरावहा माने नेचारेलि एदम जायगाफोराहा मोजां जेरावहा बिफां लाइफां थास ओ नाय बेबायदि जायगायावहा आङो बेरायनो लुगैयो आरो
औ औ नंगौ
आङो इयुनावहा बिदिनो चान्स मोनोबा आं बिदिदि गोबां जायगाफोरखौहाय आङो एक्सप्लर खालामनो सान्दों बेरायनो सान्दों।
औ मोजां बेरायनाया बेनिखायनो जोंनि थाखाय बे मोजां आरो जोङो गोबां बिदिनो गियान मोननो हायो आरो बेफोर गियानखौ जोङो जिउआव नांगौ आरो गुबुननोबो जों फोरोंनो हायो।
औ नोंथारगौ, जोङोहा जेनेबा जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव थांबाय आरो बे गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो थांनानै, जेराव आं नुफेराखैमोन मिथियामोन बे जायगायाव थांनानैहा आङो गावबाया थांदोंब्लाबो आं मिथिनानैहा आंनि नख'रनि मानसि फोरनो खोन्थाफैनो हायो बै जायगानि सोमोन्दै
औ
बेखायनो दावबायनाया जोबोद मोजां आरो आं गावगायनि एक्सपिरियेन्सखौबो आङो हा दावबायोब्ला आं गाव गावगायनि बिमा बि फा मोननो बेयाव थानाय मुवा रोखोमनि सोमोन्दै आं खोन्था थाननो हायो
नंगौ बिदिब्ला जों दावबायनायनि सोमोन्दै बेसाङावनो दोनथनोसैदां
ओ दे गोजोनथों दे